औ
औ औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन
औ
नोंथाङा ओरैनो दंब्ला औ औ जोङो नोङो गारि मथरनि बागै सावरायनोसै नामा
औ
औ औ औ गिबियावनो आं दसे गारि मथरनि बागै बुंग्रोनसै ओमफ्राय नोंथाङा आंनि उनाव बुंबानो जाबाय
औ
उम गारि मथरखौ जोंनो गोबां खामानियाव जोंनो नांगौ जायो जेरै जोंनो लांलाय लाबोलाय बायदि जोङो बेफार बिजनेस बायदिफ्राव जोंनो गारि मथरनि जोबोद गोनांथि जोङो एसे मोजां बिजनेस फोर मावोबा जोङो एसे गारि गिदिर गिदिर जोङो साखा खब्रै गोनां गारिखौ जोङो नांगौ जायो बिदिनो मालफोरोगानो मानो थ' जोंना गारि मथरफोर जोबोद गोनांथि जायो जोङो फिसा फिलौ बिदिनो मालफोर रोगानोबा जोङो बिदिनो साइकेल एबा बाइकफ्राव जों रोगानो हायो खिन्थु जोंना एसे गिदिर बिजनेस खालामोबा जोंहा माने गारिनि गोनांथि जायो गारि बायदि
औ
गोदो गोदोनि दिनावहाय माने बेफोरो गारि मथरफ्रा माने बांसिन गैयामोन बिराद खममोन गारि मथरफ्रा दानि जुगाव माने बांसिनानो बिदिनो गारि मथर दं जोबसै न न'खर गंफ्रामबो आरो खायफा बायनो हायाबो माने इ एम आइ फोर लानानै माने बिदिनो बायग्रा दंसै बिदिनो गारिनि दामखौ खावसे फैसा होननानै बिदिनो माखासेखौ माने लन हिसाबै बिदिनो मासाव मास सुख' लांबाय थानाय बिदि बायनानै माने गोबां खामानिफ्राव बिदिनो बिजनेसफ्राव बिदिनो गारि मथरफोरखौ माने बाहायनाय नुनो मानसै आरो गारि मथरा माने जोंनि बे जायगायाव माने बासिन बांसिन माने बांलांगासिनो बिदिनो बाहायनायानो बारा जाबाय नालाय बांलांगासि बांलांगासिनो सानफा एफा सानफा एफा सानफा एफा सानफा एफा बिदिनो बाङै बाङै बाङै बांनानै जोंनिया माने गारि मथर बां द्राय जानायनि थाखाय जोंनिया बिदिनो उखुन्दैफ्रा बारा जासिगोन बिदिनो आबहावाफोर गुबुंलेबो जानो हागौ गारि मथरा सानसे जुदि बयनिबो न'खराव गंफा गंफायै थाजोबोबा जोंनि थाखाय बिदिनो सुबिदाया सुबिदायालाय जादों खिन्थु जोंनिया बेफोर गारि मथर बांद्राय बाङोबा जोंनि आबहावाया गुबुंले जागोन बिदिनो थाव बिदिनो दाथ' दिडिजेल पेट्रलफोरनि दामा लासै लासैनो बांलांगासिनो सानसे समाव माने बेफोरो बेफोर बुस्थुफ्रा माने गोबां दाम जालांगोन लासैनो लिटार फायावनो गोबां गोबां बिदिनो बेसेन गोसा जागोन बिदिनो डिजेल पेट्रल बायदिफोरखौ जोङो गारियाव सोथारनांगौ जायोमोनलाय बियो सानसे समाव माने गोबां दाम बारायहैयो। बिदिनो गारि मथर बिबाङा बारायलाङोबा बिदिनो जोङो गारिजों लोगोसे जोङो बेफोर गारिनि आदार जेरै थाव बायदिफोरखौ जों मबिल बायदिफोरखौ जों गारि मथराव ओंखारनांगौ जायो नङाबा गारिया जोंना खारनाय नङा। गारिखौ जों मोजाङै लाखिनो थाखाय थाखाय मबइल बायदिफोरखौ जोङो सोनांगौ जायो। मबाइलफ्रा माने लासै लासैनो रानलांबाय थायो। जोङो गारिफोरखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो गारिफोरखौ बिदिनो मबाइल बायदिसिना जोङो सारभिसिंफ्राव जोङो होयो बिदिनो साफाफोर खालामनांगौ जोङो। गारिफोरखौ मोजाङै लाांखिनोबा गारिफोरखौ साफा खालामाबा लासिनो बिदिनो माराम जालांगोन बायदि आरो जोंना गारिफ्रा फुराना जालाङोबा बिदिनो गारिफ्रा माराम जालाङो जोंना खालारफोरा बिदिनो बिदिनो गुगा लाङो गुगा लांनानै जोंना मामर बायदिफ्रा अरनो नागिरो। बिदि हरोबाथाय जोंना गारिफ्रा गोबां खहा जायो। गारिफ्रा लासै लासैनो बायदिसिना जालांनो नागिर नागिरो आरो जोंना गारिखौ एसे मोजां आदबाव सालायोबा जोंना गारिया गोबां जोरो। बिदिनो जोंना हाखर हाला बायदि दैमा दैमा फ्राव सालाय बायोबा बिदिनो लामा गाज्रिफ्राव जोङो थांलाय फैलाय बेबायदिफ्राव सालायोबा जोंना गारि मथरफ्राव गोबां खस्थ' मोनो। आरो ना गारि मथरफ्रा माने दैफोर सोमब्रब बायोबा माने गारिफ्रा एसे थाब गाज्रि जानो नागिरो बिनो सर्टफोर जानो नागिरो दैफोर नांबाथाय बि आरो गारिफ्राबो गोबां गोबां रोखोमनि दङ बिदिनो पेट्रलजों खारग्रा डिजेलजों खारग्रा दानि जुगाव गोदान गोदान बेटारिफोरजोंबो गारि मटर बानायनायखौ नुनो मोनसै गारि मटर खारग्रा बेटारि स्कुटि बिदिनो आरो टम टम ओंखारबाय साखा खबथाम गोनां बिदिनो दाना बिना माने थाव नांलायि थाव पेट्रल डिजेल बायदि नांलायि माने दाना मोब्लिब गोहोजोंनो बिदिनो इ रिक्सा बायदिखौ जोङो नुनो मोनसै। गामि गामि बिदिनो फाइफा बिदिनो दिजेलफोरखौ इउस खालामालासिनो बिदिनो मोब्लिब गोहोनि बेबायदि इ रिक्साफोरखौ जोङो। बाहायनाय नुनो मोनसै बेफोरजोंबो माने गोबां थांलाय फैलाय लांलाय लाबोलायफ्राव माने मोजां। बिदिनो फ्राव बेटारि चार्जफोर होनानै जानो थाङाबो गारि मटरनि बागै बे फंनैसो बुंदो
औ गारि मटराथ' गारि मटरजों जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांलाय फैलाय खालामनो हायो। मुवा बेसाद रोगाथिंनो हायो।
उ औ खोनादों नोंथां?
औ ओ आगोलथ' गारि मथरानो गैयामोन। बिदिनो मोसौ गारि मोसौ गारि बा गराय गारि बिदिनो थेला बिदिनो दंमोन दानियाथ' जों बिदि खो नुनोनो थांला
उम
बिनो गारि गारिल' जोंनिया दा
औ
गारियाथ' आरो बिदिनो थाव नङाबा बिनि टल डिजे ओ थाव नङाबा खारा मोनसे
औ औ औ
औ
ओं नोंथां ओ नोंसिनि गामिफ्राव बिदिनो गारिफोर सोरबा फाइनान्सफ्राव लानाय दंना गैया बिदिनो एसे फैसा औ औ बिदिनो बिसोरो मा मा खामानि मावो।
औ बिदिनो गारिखौ फाइनेसआव लाबाय ओ एसे रां होनानै बिदिनो ओमफ्राय आ उनावहाय खामानि मावनानै होबाय थानोसै आरो
ए बिसोरो मा मा खामानिफोर मावो बिदिनो गारिफोर लायोबा
अ जोंनाथ' अ जोंनाथ' नै कामरुप डिस्ट्रिक्टसो गुवाहाटी बिदिनो गारि लाबाय लानानै बिदिनो फाइनेस ओ फाइने ओ फाइनेस सोनो थाखाय नै जो गुहाटीयावथ' मेरला खामानि दंखायो।
औ औ औ
फ्रायनो आप डाउन खामो आरो गारिखौल' ला बिनि उनाव' खामानि आंखाल गैया जोंथिं बिदिनो कम्पानि कम्पानियाव थाङो
औ औ
फ्राय ओ लानो हायो आरो जोंनिथिं खहसैनो
उम
रां होबानो माने खामानिनि आंखाल गैया।
नोंसोरनिथिं ओमफाय लांलाय लाबोलाय बिदिनो सुबिदा मोजां आरोना नो गारिफोरबो लाबो बायोबा औ औ बिदिनो गार जों गारिफोरनि मददै जोङो गोबां हान्थिनायाव जोङो गोबां सहाय मोननो हायोना नोंथां उम नों हो नोंथाङा गारिफोरजों हान्थियोना बिदिनो बायदि फोरजों हान ट्रेनफोरजों हान्थियो ना बासफोरजों
जोंनो हान्थियो आरो गोजानबाथ' बाजजोंनो हान्थियो।
ओ बांसिन माजों हान्थिनाय जायो। नोंथाङा बासजों
दा
औ
गारि फिसा फिसा जेरैबायदि थम थम बांद्रायथ' गोजान थांखाया आरो बिदिनो बांसिन गारि फिसा दानि दिनावथ' आरो मोब्लिबजोंबो जानाय सोंखारदों जेबो थाव साव नांलाया मोब्लिबजोंनो जायो मोब्लिबजोंनो खारो चार्ज होयोब्ला
औ औ औ
ओ बेफोर मोब्लिब गारिफ्रा जोबोद मोजां माने बि नो ओ थाव पेट्रल डिज जेल नांलायि माने जोङो सुबुंफोरनि थाखाय मोजां आरो बेटारि चार्ज बायदि होनानै जोङो जोबोद गोरलैयावनो जोङो थांलाय फैलाय खालामनायाव मोजां जायो
औ आगोलथ' बिदि गारि मथरानो जेबबो गैखायामोन
औ
माने आगोलनिजों दानिजों गोबां पार्क दं गोबां फाराग नुनो मोनबाय आरो ना
औ औ
बेथ आरो मा जायो जों दा मिथिथवा
अ
बिदिनो सोलायलांबाय थायो बिदिनो सानफा एफा सानफा एफा सोलायलांबाय थाबाय ओमफ्राय दाथ आगोलनिया जेबोखौनो जों नुनो मोनला मोसौ गारिबो नुला जेरै मैसो जेबबो गारिखौनो नुला बिदिनो गासिबो मथर गारिल जाज जोबबाय आरो ना
औ गोदोनि गरा गारिफ्रा बांसिनानो थैजोबबायना आरो नोंथां बे रिक्साफोर बे जायफोर मानसि सालायनानै रिक्सा मानसिफोर बोयोमोन जे बेफोरबो थैलांनो हमबायना
बांसिन थाब माने समा समनि थाखाय समजों खारफायोमो जेनबा बा गारिफोरा बांसिन थाब खारो बेखाय बिदिखौ नागिरो
उ बांसिन टाइमखौ टाइम सोयो ना
अ टाइमखौ टाइम होसोयो
ओ ओ बिदिनो माबा अबेबा मोनसे थि समाव टाइमाव सहैथारनांगौ जायोब्ला जोङो बे जोङो गारि मथर बायदिखौ जोङो गाखोथारनांगौ जायो नङाबाथ जोङो साइकेलफोरजोंथ‌ जों हान्थिनो जोबो खस्थ गोबाब आरो जों टाइम बायदियै सहैया ओ ओ नोंथांजों रायजलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांनि जों गोजोननाय थाबाय जोंना समाबो जानानै फैबाय नो दा जोङो सावरायनायखौ एसेबां दोनथनोसै ना मा होनबा जागोनदे